औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों खोनादों।
औ। नोंथाङा ओ दानदिसे सम फ्रि सम होनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ आं माने नोंथांजों नैबे मोनसे टपिकखौ सावरायनो सानदों। ओ जोंहा ओ जौ होननानै बुङो जायखौ एलक'हल। ओ बे जौ संनायावहाय ओ जोङो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम माबोरै संनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां।
औ।
ओ जौ होननानै बुङोबा जोंनिया दा नर्मेल हिसाबै जोंनि जानाखि जिउ खुंनायाव जा सोलिबाय थानाय नङा होमबा नोंथां। दा जोंनिया जौ आ मोननै दङ जौवआ जौ गोरान जायखौ जों बुङो सेरेब नङा होमबा आरो मोनसेया जाहैबाय जौ गिसि। बे मोननै दं आरो आं दा गिबियावनो बुंनोसै जौगिसिनि प्रसेसखौहाय। जौ गिसि बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो मा नांगौ एमाव नांगौ नङा होमबा।
औ नोंथां।
जाय एमावखौ जोङो बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव जोंनो मा नांगौ माइरं। माने माइरं नांगौ आरो माइरंखौ जोङो सोमनानै। सोबनानै जों मा खालामो माने जों उवाल बा माबा मोनसे जायगायावहाय जों देनाय जायो आरोना देखांनायनि उनावहाय जोङो हाग्रानिफ्राय माखासे जोङो जानाखि नांगौ मुवा बेसादफोर नामखौथ' आंबो बारा मोजां मोनथिला। खिन्थु आंनि मोनथिनाय हिसाबै आनारस बिलाइ। आरो बेजों लोगोसे थालिर बिलाइ मोखोना बिलाइ गोबां बिबांनि बेजों लोगोसे दंफां राखेब गुबुन गुबुन रो हाग्रानिफ्राय जोङो बोखांनानै लाबोनानै जोङो जानाखि अन बै जानाखि माइरं देनाय नङा होमबा बे माइरं देनायाव जों लगायनानै देयो होननानै आं मोनथिदों आरोखि दा देखांनाय बेनि उनावहाय बेखौ दै एसे लगायनानै बेखौ मा खालामनाय जायो गथा गथायैहाय जेरखम जोङो फिथाफोर बायदि ना जों बेखौ बानायनानै दोनो आं बेखौ नुदों आरो। दा बिजों लोगोसे बानायनानै दोनखांनायनि उनावहाय बेखौ गोरान जानो थाखाय जों सान्दुंआव फोराननाय जायो।
औ।
सान्दुङआव फोराननायनि उनावहाय जों बेखौ मा खालामो बबेबा मोनसे जायगायावहाय जों सोनानै दोननाय जायो आरो जेब्ला जोंनिया फुजा फोरबो बा माबा मोनसे जोंनियाहाय माबा फैगोन ओ मा होनो फोरबो फैगोन आरो बे सावरि बादालि फैगोन अब्ला जों मा खालामनाय जायो जौखौ जोंङा संनाय जायो आरोखि जेब्ला जों फोरबो फैगोन बिनि सिगाङाव जों जौखौ संगोन जौ संनो थाखाय थाखाय जोंनो मा नांगौ एंखुर नांगौ नङा होमबा ओ दानियावथ' दानि मुगायावथ' जों मा खालामो माने जों माइरंखौबो जों संनाय जायो
औ औ
माइरंखौ जोङो ओंखाम बायदि संखांनायनि उनावहाय जों मा खालामनाय जायो मोनसे प्लास्टिक जाय प्लास्टिकखौ जोङो साफा सुनानै ना साफा सुनानै जोङो बै माइरंखौहाय संनाय जानाखि ओंखाम बायदि ना बेखौ जोङो मा खालामो फ्रुफ्रु जोङो सिफ्रुनानै माने जों मा खालामो फेनानै जों दसे सुनो थाखाय गुसु जानो थाखाय दोननाय जायो आरो ना
औ नोंथां
दा दोनखांनायनि उनावहाय ओ जेब्ला बेखौ दोनखांगोन अब्ला जोङो बै जानोखि एमाव जों लाद्रा खालामनानै दोनदोंमोन ना फिथा बायदि खालामनानै दोनदोंमोन बे फिथाखौ जों मा खालामो माबेबा मोनसे बुस्थुजोंहाय जोङो बेखौ दिफ्रुनानै माने जो फ्रि फ्रि बानायनानै अन बानायनानै जों बेखौ मा खालामनाय जायो जौनि जानोखि जानो गोनां जौ नङा होमबा बै ओ ओंखामाव जोङो सारनानै होयो आरोखि ना सारनानै जों लगायगोन बेखौहाय लगायनानै जोङो बे प्लास्टिकजों बबेबा मोनसे खनायावहाय खाथबनानै जों बेखौ नै सान बा थाम साननि थाखाय दोनथुमनाय जायो आं बेखौ नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां आ दोनथुमखांनायनि उनावहाय जेब्ला बियो एसे माने मा जागोन जौ जानायनि महराव फैगोन नङा होमबा जौ गिसि जानायनि महराव फैगोन जेब्ला मोदोमनाय फैगोन अब्ला बेखौ मा खालामनाय जायो बबेबा मोनसे बाल्थिं बा बबेबा मोनसे दिंग्रि बा थौफोरावहाय जों बेखौ मा खालामनाय जायो माने सोनानै दोननाय जायो आरोखि माखासे साननि उनावहाय जेब्ला बे जौवाहाय सोनानै दोनखांनानै जेब्ला जागोन अब्ला जों बेवहाय मा नांगौ जायो जोंनो जौखौ दिहुननो थाखाय जेब्ला बिदै ओंखारगोन ना अब्ला जों बेयावहाय जौ दिरहुननो नि थाखाय जों मा खालामो जान्था जायखौ जों बुङोना औवानि हेबनाय बै जान्थाखौ जोङो जौनि गेजेराव सोनानै बै गेजेरनिफ्राय जानाखि बिदै ओंखा खारनो नङा होमबा बेखौ जों मा खालामनाय जायो हायखांनानै जों बेखौ लोंनाय जायो जायखौ जोङो जौ बिदै होननानै मोनथिनाय जायो आरोखि आंनि मोनथिनायावहाय
औ औ
बेबायदि आरो आमफ्राय दानिया जौग्रान होननानै बुङोबा जौग्राना जाहैबाय जाय बिदैखौ जों हायखांगोन नङा होमबा बिनि उनावहाय जायनाखि थाबोनाय थाबोनाय जानोखि माबा ओ मा होनो बिदै आरो जानोखि अफ्रि होननानै बुङो बै अफ्रिखौ जों मा खालामनाय जायो दैजों गलायनानै दैजों गलायनानै जों मा खालामो बेखौ एसे सम दोननाय जायो जेब्ला जों गाबोन जुदि जों जौ गोरान खौ बानायोन अब्ला जोङो दिनै दै होनानै जों सोमनानै दोनो सोमखांनायनि उनावहाय जों गिदिर मोनसे थौखौ लानानै गाहायथाराव जोङो अदाबाव जों बहायनाय जायो अदाबाव बहायनानै बिनि सेकेणड थालो जोङो जौ मावनो थाखाय जोंनो थालो मोनथाम नांगौ गोजौथारावहाय जोंना मा थायो मोनसे बर्थन थायो जायखौ जोङो दै आजावग्रा होननानै बुङो। ओमफ्राय बिनि गाहायाव मोनसे मा थायो मोनसे आइजें थायो जायखौ जों बुङो आंबो नामखौ बारा मोजां मोनथिया खिनथु जोंनि थिं मा बुङो बेखौहाय माने जिन्द्रा होननानै बुङो। जायखौ जोङो मा खालामो माने गेजेराव जों दोनदेरो। जौ गबोनो थाखाय माने जायहा जायहा गब्लं गब्लंबो थायो आरो।
औ औ
औ दा बेखौ बहायखांनायनि उनावहाय जों मा खालामगोन मोनसे नलिनि जोहै माने जानोखि जौवआ माने जौ गोराना गोदौग्लोबनानै जे गोजौआव फैगोन नङा होमबा? बियो आजावजानानै गाहायाव जे बोहैबोनो थाखाय जोङो मोनसे पाइप जाय फाइपखौ जोङो माने जों बथलाव सोनानै बा बबेबा मोनसेयाव सोनानै जों आजावनाय जायो। बिनि उनाव जोङो गोजौआव दै होगोन। गाहायाव जोङो अर सुनानै बे दैखौ जोङो गोदौ होनोनाय जागोन आरोखि। जेब्ला गोजौथारनि दैया दुंगोन अब्ला जों थान्दा बानायनायनि थाखाय जों मा खालामनो बे दुंनाय दैखौ गारनानै मा खालामो जों गोदान गोदान दै होनाय जायो आं बेखौ नुदों आरो बैनिफ्राय गबोनाय जौखौनो जाय जौनि खालारा गुफुर जायो नङा होमबा बे जौखौनो जों मा जौ गोरान होननानै आं मोनथियो आरोखि बेबायदि आरो दा नोंथांमोन नि जायगायावहाय जौ मावनायनि स्टाइल बा जौ संनायनि स्टाइल माखासे आदब खायदाया माबायदि नोंथाङा आंनो एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो जौनि जौ संनायनि सोमोन्दै नोंथाङा जोबोद गुवारै आंनो फोरमायनानै होलांबाय। ओ बिनो नोंथां बुंनाय बादिनो जोङो गिबियावहाय जौ संनो थाखाय एमाव नांग्रोगौ जायो दा बै एमावखौबो बानायनो थाखाय जोंनो माखासे इनग्रेडियेन्सफोर नांगौ जायो आरो। ओ जाय एमावखौ बानायनो जोंनो माइरं नांगौ जायो बेनिफ्राय माइरंजों लोगोसेनो जोंहा नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ मोखोना बिलाइ आनारस बिलाइ थालिर बिलाइ आरो ओ जोंनियावहाय दंफां राखेब होननानै बुङो जायगा लायै जायगा। बेखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोयो आरो ओ बेबायदि नङा जे बे गासिखौबो बिलाइखौ मोनजोबाबा एमाव जाया बेबायदिबो नङा। ओ एमाव बानायनो थाखाय ओ माने गुबै मोननै मुलियानो जाहैबाय मोखोना इनिफ्राय दंफां राखेब नैबे मोननैजों बो बे एमावा जायो आरो बेयावहाय माने ओ थालिर बिलाइ आनारस बिलाइ ओ आगर सिदा नैबेफोरखौ होलायाबाबो एमावा जायो होननानै आं मिनथियो आरो। माने बै गासिबो बिलाइफोर आगरसि दाफोरखौ होयोब्ला माने बै जाय जौ बेखौहाय लोंनाय समावहाय लों जाय लोङो बेनियाव मा नानै खर' सायो होननानै आं एसे एसे मिनथियो आरो औ बेनिखायनो जोंनियाव माने नैबे मोननै ओ बिलाइ मोखोना आरो दंफां राखेब बे मोननैखौ बाहायो ओ इदिनो नों थांं बुंनाय बायदिनो ओ माइरंखौ जोङो गिबियावहाय गुरै जाजासिम सोमनानै दोनबाय बिनिफ्राय
औ।
खांनानै दसे सोमनायनि उनावहाय बोखांनानै बेनि दैया गसरनाय बायदि एसे फ्राव फ्राव जाजासे दोनथ'नानै जोङो उवाल बा गाहेनाव देनाय जायो बेयावहाय बै बिलाइफोरखौबो देफानाय जायो नाथाय ओ सिगांनि समाव उवाल गाहेेनाव देयोमोन नाथाय आथिखालाव बायदिसिना मेचिनफोर ओंखारबाय नालाय आं बेफोरावबो देनायखौ नुयो आरो दा जोंहा एमावा ओ माइरङा बिदि गुन्दै जायोब्ला जों बेखौहाय दै एसे एसे लागायनानै ओ मा खालामो गावबागाव नांगौबायदि सेपनि आरो ओ लादु लादु बा फिथाफोरबायदि बनायनानै लायो एनिफ्राय बेयाव जि थाखानाय एमाव बोराय थरसे बा खावसे बे खौ बेयाव ओ लादु बानायखांनानै फुननाय जायो जाहाथे एमावा थाब गोरा राखाङो ओ बिदिनो सानथाम बा सानब्रैसो इयो बोथोर लायै बोथोर आलदा आलदा जायो ओ
औ।
मेसें बोथोराव गोबाव सान सानब्रै गाहामबो लानो हागौ बा सानबाबो लानो हागौ बिनिफ्राय बांद्राय गरमबा सानथामफ्रावनो जायो आरो जायनाखि लादु बानायनानै दोननाय बेखौहाय आराम खोबना दोनो बिनिफ्राय सानब्रै सानथामनि उनावहाय ओ थरसे थरसे स्र' खानानै बेखौ सानदुंआव लामस्र'नानै गोरा खालामफिननाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो जौ संनो थाखाय नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ बायदिसिना अकेशन फोरावबो नङाबा जों गावबागाव न'फ्राव लोंनो था खायबो ओ माइरंखौ गिबियावहाय सुनानै ओंखाम बायदिनो ओ संनानै लाबाय बिनिफ्राय बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि प्लास्टिकफ्राव बा थालिर बिलाइफ्राव आराम एसे सुफ्रुनानै माने फेनलानानै गुवार गुसु जानाय बायदि जेब्ला गुसु जायो अब्ला जोङो एमावखौ सिफ्रुना लानानै बेयाव सारनाय जायो। बिनिफ्राय जोङो बेखौ बेयाव जाय प्लास्टिकाव एरनदों बेयावनो थ' खफ्ला बोननाबो दोनजायो नङाबा ओ दडायरेक्टलि दोफ्राव नङाबा बाल्थिंफ्रावबो ओ माबानानै दोनजायो आरो थिखोनानै औ बिदिनो ओमफ्राय नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो बेयाव जेब्ला सानथाम सानब्रै जायो अब्ला जानथा सोजायो नङाबा डायरेक्ट सोनाय समावबो जानथा होनानैबो सोजायो बिनिफ्राय सानथाम सानब्रैसोनि उनावहाय बियो लोंजानाय माबायाव फैयो आरो लोंजानाय महराव औ बिदिनो सेरेब जौ गोराननि बेलायावबो बेबायदिनो नोंथाङा मोजाङै बुंलांखाबाय दा होमबा जोंना स
औ औ औ जाबाय जाबाय औ नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मोनथिबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोबां सोलोंथाइबो मोनबाय
नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय
उम गोजोनथों।